हेल' नोंथाङा दा फि नामा
औ आं थ्रियैनो दं नोंथां
फ्रिबा आं देरहां बोथोरनि मोनसे ट्रभिउ लाना फैदों नोंथाङा सान सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन
अ दे होमबा गिबियैनो नोंथाङा फोरमायग्रदो दैज्लां बोथोरनि बागै
दा आङ होमबा दैज्लां बोथोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि मा होनो दा ओनसोलावहायो गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रानो मा होनो माइ गायनाय माइ आबाद बेखौ मइेनलि मावनाय जायो स' बेनिखायनो माइ आबाद मावनायाव जोंनि गोबां रोखोमनि म आबाद मावनाय दं जेरै आसु माइ बिदिनो मा होनो रन्जित माइ परिमल माइब्रा बेफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरो जोङो माइखौहाय गोबां रोखोमनि आदबजों गायनाय नुनो मोनो बांसिन सोरा सोरबा आथिखालाव बिगियानारि मुवा आदबजों मा होनो जोंनि बुहुमाव सुबुंफ्रा जौगानायनि जाउोनाव माखासे बा माइफोरखौ जों मेसिनजों गायनाय नुनो मोनो जाय जोङो हाजिरा नाङालासिनो सुबुं माने माने सुबुङा माने गायालासेनो सासे मेसिनखौसो जोङो बाहायनानै एबा मिचिननि दारै जोङो मोनसे मा होनो आबाद माइखौ जों मानो गायनाय जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोराव जायनि जाहोनाव जोङो सुबुं माहारि मा होनो सुबुङा मावालासिनो मेसिनजों माने सासे सुबुङानो मेसिनजों सोब माने गोबां बिगा दस बिगा फन्द्र' बिगा माइखौ मेचिनजों गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय जोङो मेचिनजों गायनाय होनोब्ला जों एसे खम जानाय माइ आबादखौ जों नुनो मोनो आरो दा जायनि जाहोनाव जोङो माइ आबादखौ मावनायनि मेन आइदिया मानो लामायानो जाहैबाय जोङो गोदो गोदाय जेरै जोङो मोसौजों मावोमोन एबा मोसौजों हालौनानै गायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जों गायनाय नुनो मोन थांजिया आथिखालाव जोङो बांसिन ट्रेक्टर होननाय बेफोरखौ जों बाहायो जायनि जाउनाव जोंनि आबादा बांद्राय मोजां जानो थांलि आरो दा जोंनि आबाद मावनाय जोंनि दैज्लां बोथोराव माखासे आबादा रासायनारि मुवाजों मावजायो जायनि जाहोनाव खोथिया बेफोरखौ जों इउरिया हासार बिदिनो गोबां रावसिनारि हासारजों जों फोनानै माखासे खोथिया माने जौयै एबा गिदिर जायै रायैखौ जोङो थाब थाब बिसोर हासारजों जों फोनानै माने हासारखौ सार्लाना होनायाव बेफोर माने खोथियाया जौ थाब थाब गोख्रैनो एबा खोथियाया थाबनो रानानै जों बेखौ फुनो हायो आरो नोंथां
औ
जायनि जाउनाव जों बे खोथियाखौहायो थाबनो फुनानैहायो गायनो हायो। नि उनाव जोङो बेखौ गायनानै माइखौ मोननायाव बांसिन एसे माइआ खम जायो आरो नोंथां गोदोनि बायदि जोङो हासार मानो बाहायला आरो। दा- दानि जुगावहायो जोङो गोबां हासार बाहायो जायनि जाहोनाव जोंनि माइया एसे खमनि बिबांनि जायो। बिनि फिथाइखौ जोङो बांसिन मा होनो बुरजा मोननो हाला गोदोनि बायदि रग'- रग' फिथाइ माने माइया दंलायलायनाय। आरो माइआ गोदोनि बायदि जाला आरो नोंथां जायनि जाउनाव माखासे हासारनि जाउनाव माखासे माइआ रानलाङो एबा माखासे माइया थैब्र'यो आरो नोंथां। आरो जोंनि बांसिन खुरख्ल'नाय हा बेनि जाउनावबो गोजौ गाहायनि जाउनाव माखासे दैया बबावा थायोबा थायो जायनि आबाद माइ बैफोरो नांगौखिनि दै मोनैनि जाउनाव मा माखासे माइयाहायो थैनो गोनां जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
आरो जोंनि ओनसोलाव बिराद अखानि खमनि बिबाङा बांबाय। बेनि जाउनाव जों अखा मोननांगौ समाव अखा मोनैयाव जोंनि माइ आबादा जाया। आरो जोंनि माइ आबादखौ बांसिन मा होनो दैज्लां समाव गायनाय समाव माबा मोनसे बोथोर गैयियाव दानि आथि-आथिखालाव गायो जायनि जाउनाव बोथोर माने जास्लाबा आरो बोथोर माखासे जोंनि दैज्लां बोथोर बोथोरनि माखासे बोथोरा ओरैनो थायो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि आबाद मावनायावहायो गोबां जेंना सोमजिनो मोनो बेनिखायनो जोंनि आबादखौहाय गोदो गोदाय नांगोलजों हाल एवनायाव सिंनि हाखौ नांगोलजों एवखुनाय एबा सिंनि हाखौ सायाव लाबोनानै हानि सा ओ सानि हाखौ सिङाव लांनायाव जोंनि माखासे हासार हा बेफोरो गलाय मोनदेर जानानै गोबां रोखोमनि आबाद जायोमोन। नांगोलजों हाल एवनायाव एबा जों नांगोलजों खना खनला दुब्लिनि मा होनो माखासे हाफोरखौ जों हालेवनो हायो मोजाङै फोमोननो हायो नाथाय आथिखालाव टेक क्टरजों हालुवनायाव माखासे हा सिंथारनि हाखौ जों लाबोनो हाया। जायनि जाउनाव माखासे हासारा फैया आरो जोंनि हायाव बिनिखायनो जोंनि माइ गायनाय एबा आबाद मावनाया जोबोद खमै जानो हमदों। जायनि जाउनाव जोङो माखासे आबादफोरा जाया। जाय जोङो गोदो बिराद मोजां आबादा मा होनो मोनसे हा खर'वाव एबा मोनसे गोजौ जायगायाव माबा मोनसे रनजितआ जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि एबा हा खराव एबा बेफोर रनजिता जाला मावबा परिमला जायो।
औ।
गोबां सोलाय सोल' जानो हमदों बेबायदिनो जोंनिथिं मानो होनब्ला जोंनि गामियावबो गोबां रोखोमनि आबादफोर गोदान- गोदान आबाद मावनो थाङो सोरहाबा मासुरि सोरहाबा माबा माबा मा होनो हुदुमान माइ बेफोरखौ मावनो हमदों आरो नोंथां। जाय जों गोदोनि माइ फोरखौ गारनो हमबाय बेबायदिनो जोंनि दा गोदान गोदान सोलिबाय थानाय माइफोरखौ जों मानो गायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंथिंजायबो बिदिनो आरो जोंथिंजायबो बिराद मोजां इदिनो गायो आरो गायखांनायनि उनाव बिदिनो जोंथिजायथ' बिदि माथावरिबो खाथि जायोना माइखौ बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गायगोन ओमफ्राय माथरिया बिदिनो बानलु बानला बायनानै जोंनि गायखानाय माइखौ बिदिनो फबफैजोबो आरो दैबाना जाजोबो बोरैबा दैबाना जानाया बिदिनो मोजांबो आरो ना जोंथिजाय बिराद नाबो मोनो नाफोरबो मा ना मदेलनि जानो बिराद गिदिर गिदिर नाबो मोनो नाथाय बिदिनो माइ गायनायाव माइ गायनायनि बेलायाव बिराद खस्थ' आरोना गायखांनाय मायानो फबफिन फैयो माइ गायनायाव जोंनिथिंथ' बिराद खस्थ' मालाबा दै बानायानो एसे गायखांनाय लोगो लोगोनो लोमसावगोन आरो गायनाय समावथ बिदिनो सिगांनि समावथ' मालाय नांगोलजों एवनानै बिदिनो दब्लायसे दब्लायनैल' गायोन आरो माइआबो मोजां बि दां गोलाव गोलाव जानानै मोजां रग' रग' जायोमोन दानि दिनावथ' ट्रेक्टरजों एवग्रा जाबाय मा माबा हाफोराबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबाय गोथौनिफ्राय गो थौ हाबलांग्रा जाबाय बिराद गाज्रि जाबाय आरो ना मायाबो बारा मोजां जाला आरो लेवार बेलाव सिगां बिराद दंमोन नाथाय दानि दा बे टे क्टर नि इदिनो थाव गनाय ट्रेक्टरनि साखाफोरजों बेफोरो थैजोबबाय आरो आरो माइ गायनायावबो गोबां खस्थ' आरोना बिदिनो ओ जोंथि हाजिराया बिदिनो ब्रैजौ बिदिनो मोनो आरोना फानसेयाव ओमफ्राय आखासेयाव बिदिनो जि ओमफ्राय इदिनो माइ गायनायाबो गायखांनाय लोगो लोगो इदिनो हासार बायनाय बेफोरावबो बिराद आरो आरो दानि दिनावथ' गायखांनाय लोगो लो बिराद हाग्रा जायो माइ गायनायावबो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गायनांगौ आरो गायखांनायनि उनावबो बिराद हाग्रा बेफोरखौ दान दांनायावबो बिराद हाजिराफोर होनांगौ आरोना आरो माइ गायनायाव बिराद बिदिनो साफानि मेथाइफोरखौबो बिराद मोजां मोजां होनांगौ आरो ना मानसिनि मानसिफोरनो नङा बा मानसि मोना आरो दानि दिनावथ' बांसिन मेसिनजोंबो गायग्रा जाबाय मेसिनजोंबो बांसिन गायो मेसिनजों गायबा मानसिखौ नांलाया आरोना दानि दिनावथ' बारा मानसिखौबो मोननो थाङा बेनिखायनो सोरबा सोरबा बांसिनानो मिसिनजों गायनानै गाव गावनि हाखौ माबा बिबाय आरो बेफोरबायदिनो गायो आरोना जोंनिथिं आरो नाफोरखौबोथ' बिराद मोजां मोजां मोनो बेफोर नाफोरखौ जोंहा इदिनो जाख'नो हायाबा बे बेफोर नाफोरखौ फोराननानै बिदिनो नाफाम देना दोनो आरोना नोंथाङा नाफाम देनाय बेखौ मिथियो नामा मा मडेल देरो मिथियो
जोंथिंबो बिदिनो नाफोरखौ बिलोनिफ्राय लानानै मानो फोराननानै नाफाम नाखौ देनानै माबा मोनसे खालामनानै जोङो जुनानै एबा भयामाव सोनानै दोनो आरो नाफामखौहायो मोजां बिराद मोजाङै बेफोर खौ मा होनो फोराननानै मा होनो देनानै माबा मोनसे होनानै मा होनो मायावबा सोनानै दोननानै जों बेखौ गोबाव समसिम जानो हायो हायो आरो नोंथां दा नोंथांमोनथिं नाफामखौ माबोरै दो देनाय जायो एसे फोरमायदो
जोंथियाथ' बिदिनो नाखौ बिलो एबारनिफ्राय जों जोंनाथ' दा दैबाना जाबायना बिराद दालां बिदिनो फुख्रि बिदिनो ओ फोथार बायदि फोथारफोराव बिराद ना मोनो आरोना बे नाफोरखौ जोंहा बिदिनो लाबोनानै मोजांनो सान्दुं एबा अराव फोरानो आरोना बेखौ ओमफ्राय मोजां रानबाथाय जोंहा इखौ इदिनो ओ माबायाव उवालाव देयो उवालाव देनाय समाव बिदिनो थास' गांखं थास' दुदालि गां खं इदिनो देना होयो आरोना ओमफाय बेखौ ज' देफायो ओमफाय उनाव बिदिनो खुमब्रा खुमब्रा बिदैखौबो एसे होयो आरो जाहाथे बे नाफामा जेब्लाबो सिदोब गिसि जानाय बायदि ओमफाय बेखौ हासुं एबा भयामाव सोनानै बेखौ मोजाङै माबानानै मास मोनसेसोनि थाखाय दोनो आरोना ओमफ्राय बेखौ उनाव एसे एसे माबा नाफामाथ' इदिनो थास' बिसं थास' बिबार इदिनो नारजि इदिनो बायदि बायदि बिदि जों जाजायो आरो ना बाथोन जानोबो बिराद गोथाव आरोना फुं फुङाव बेफोरबायदि बिदिनो देनाय जायो आरोना जोंथिंजाय
औ औ दा होमबा जों गोबां रोखोमनि दैज्लां बोथोराव नाबो मोननो हायो एबा दैज्लां बोथोराव जोङो माखासे मा होनो गोबां रोखोमनि ना इदिनो बारलि इदिनो ना गोरि नास्राय ना मावा इदिनो खांख्राइ बायदिसिना मोननो हायो नालाय नोंथां दैज्लां बोथोराबो जोंनि थाखाय मुलाम्फा जायनि जाहोनाव जों ना बायनांगौखौ जों ओरैनो मोनजानो हायो आरो नोंथाङा
औ आरो दैज्लां बोथोराव गोबां मोजां मोजां फि फिथाइ मोनो जेरै खान्थाल थाइजौ आनारस लिसु बेफोरबायदि नासफुथि बेफोर फिथाइफोरखौ दैज्लां बोथोराव मोनो आरोना बेफोर फिथाइफोराथ' जोबोद मोजांना जानो थाखाय
बेनिखायनो जोङो मानो मानो होनब्ला दैज्लां बोथोराव माखासे आबादनि सायावबो सावरायबाय एबा जों जोंनि मा होनो नांगौ जानाय मुवा एबा जानायनि सायावबो सावरायबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा होमबा नोंथां
ओ
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां माने आं होननो नागिरदोंमोन आरो दैज्लां बोथोराव थ' गोबां माबानि मैगं थाइगंबो मोनो जेरै भिन्दि मैथा खांख्रिखरा खेरेला खुमब्रा बेफोरबायदि बिदि मोनो थास' बेफोरबायदि मोनो होनना फोरमायनोनागिरदोंमोन आरो नोंथाङा मैगं थाइगंनि सोमोन्दै
ओ दा नोंथां होनबा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनाय जोंनि एसामबो मिथिलाय लाङा
औ दे होनबा नोंथां औ